अ नोंथां खुलुमबाय नों अ अह नोंथांजों मोनसे गोनांथार खोथानि सायावसो सावरायनो‌ होननानै फनखौ खालामनाय जादों नोंथां।
औ नोंथां औ।
ओ नोंथाङा ओरैनो दङबा दा।
औ दो ओरैनो दङस ओरैनो दं नोंथां ओरैनो।
आसा सा होमबा नोंथां ओ आं नोंथांनाव ओ फोर ओ सावरायनो सानदोंमोन जोंनि बरफोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै नोंथांआ आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन हागोन नोंथां।
दे होमबा बिदिबा नोंथां जायखिजाया आंनो मोनसे दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो
औ औ जोंना ओ दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोबाथ' बरफोरनिया गोदोनिफायनो माखासे जानाय लोंनायनि ओ मा होनो हुदा दंबोखायो नङा होमबा नोंथां जेरै जोंनि दोरोङारि गाहाय जानाय लोंनाय बा ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंहा दङ बिदिनो अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि नाफाम ओ बिदिनो सबाय दाउ बेफोर नङा होमबा नोंथां दा बेफोरनि माखासे आङो ओ गाहायाव फोरमायलांनोसै गाहायाव माने नोंथांनो फारि फारि फोरमायलांनोसै। दा गिबियाव आङो अनलाजों दाउजों संनाय नेमखान्थिखौ आं नोंथांनो फोरमायग्रोसै नोंथां। दा गिबियावनो जोङो अनलाजों दाउजों संनो थाखाय जोङो गिबियाव अन नांग्रोगौ। आरो बे अनखौहाय जोङो अबेनिफ्राय मोनो जोङो माइरंनिफ्राय मोनो। बे माइरंखौहाय जोङो जोङो जायखिजाया माइरंखौनो जोङो जानो हायो नङा होमबा नोंथां अनलानि थाखाय जोंनो जाय खिया माइरंखौनो जों जानो हायो दा जोङो बेखौहाय गिबियाव बे माइरंखौ जोङो सोमनानै लाग्रोनांगोन दसे सम। बिदिनो से घन्टा बा नै घन्टा सोमनानै जोङो गुरै खालामनानै लाग्रोनांगोन गिबियाव। जेब्ला माइरङा एसे गुरै जायोब्ला रुइयो बिनि उनावहाय जोङो बे माइरंखौहाय जोङो बिदिनो गोदोनि दिनावथ' जों उवालाव देनायखौ नुयोमोन खिन्थु आथिखाल मु मुगायाव जोङो बिदिनो ग्रेन्डार मेसिन जों देनायखौ जों नुयो आरो। दा सोरबा सोरबा बे बिदिनो फिसा नखरफ्रावहाय बिदिनो सानै सा थामल थानाय नखरफ्रावहाय जोंहा बै मा होनो थौसि जेरावहाय जोङो बानलु बा बाथोनफोर देयो बे थौसेयावबो देना जानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
दा गिबियाव जोङो बे माइरंखौहाय देग्लिनानै जोङो गुन्दै खालामनानै लाग्रोनांगोन आरो। दा बेनि उनावहाय जोङो जों अनलाखौ माजों जागोन बेखौ जोङो थियारि खालामनानै लाग्रोनाया मोजां जोङो सोरबा सोरबा बिदिनो दाउजों जायो सोरबा अमाजों जायो। आरो सोरबा एम्फौजों जायो आरो सोरबा मेवाइजोंबो जायो। दा बेनि थाखाय जोङो दाउजों जायोब्ला जोङो दाउखौ गिबियावहाय बिदिनो मोजांङै एवनानै लाग्रोनाया मोजां। बिदिनो थाव संख्रि बानलु हाल्दै जिरा मस्ला जा नांगौखिनि जोंङो बेखौ होनानै एसे मोनहांजासे एवनानै जों लाग्रोनाया मोजां आरो नोंथां? आरो बिदिनो एम्फौ फोरजों जायोब्ला जोंङो गिबियाव एम्फौखौहाय एवनानै बिदिनो मा होनो राफोद राफोद खालामनानै जों एम्फौखौहाय सोरबा सोरबा गथायैनो जायो। आरो सोरबा सोरबा बस'नानै जायो। आरो दा बेखौ जोंङो एम्फौखौ एवनानै लागोन होनांगोन आरो दा मेवाइजों जायोबा। जोंङो मेवाइखौहाय हानानै लाग्रोनांगोन आरो दा बिनि उनावहाय जोंङो जेब्ला बिनि उनावहाय जोंङो बेखौ रेडि खालामनानै लाखांनायनि उनाव जोंङो दै सारायावहाय दै गुदुं फुदुंगमोन आरो नोंथां। जेब्ला बे दैया गोदौवो अब्ला जोंङो मा? बै अन देनाय गुन्दैखौहाय जोंङो माने फ्रि फ्रि गारना होगोन आरो जाहाथे बियो मा होनो ग'था जानानै थाया मानो होनोब्ला जोंङो बिदि जानला मोनला होयोब्ला जोंहा अनलाया गथा जायो। आरो नोंथां दा बेनि थाखाय जोंङो बेखौ ग'था जायालासिनो बानायनो थाखाय जोंहा आरो मोनसे आदब खायदा दंबावो। जेरै जोंङो अन गुन्दैखौहाय दै होनानै लाव लाव खालामगोन आरो। बिनि उनावहाय जोंङो लखबना होगोन बिदि खालामोब्ला जोंहा मानि अनला फिथर होननानै बुंङो जायखौ अनला फिथर थाया आरो नोंथां। दा बेबायदि खालामनानै जोंङो दसे गोदौ होगोन आरो गोदौहोनायनि उनाव जोंङो बि बिदिनो बेवहाय एसे खारै होनाय जागोन नोंथां खारैखौहाय जोंङो बिदिनो नायनानै अनला ओंख्रिखौ नायनानै जोंङो होनाय जागोन आरो। जागोन आरोखि जेनेबा बुरजाबा बिदिनो एसे बुरजा होगोन। आरो अनला ओंख्रिया एसेल'बा जों एसे होगोन आरो नोंथां। मानो होनोब्ला बियो जायनाखि जोंङो। खारै होगोन अब्लासो जोंहा अनला ओंख्रिनि महरा लायो आरोखि बेयाव जेनेबा ग जोगोन अनला ओं लानो दा बे होन जोंङो दसे गोदौ होनोनानै बिनि उनावहाय जोंङो दहायनि बेदर बा एम्फौ बा मेवाइ बेखौ जोंङो बेवहाय होसंनाय जागोन आरो नोंथां। बिदिनो बेवहाय। बेखौ बे एवनानै लाखानाय बा। जोंङो हानानै लाखानाय मेवाइफोरखौहाय जोंङो होगोन आरो बेयाव गोदौवनाय समावहाय बिदिनो दसे गोदौहोखांनानै जोंङो बेखौहाय संख्रि साखिनानै लानाया मोजां। जेब्ला मोनहां मोनहां जायो मानो होनोब्ला जोंहा संख्रिफोराहाय एखमबा खम जायो। नंङा होमबा नोंथां बेनि थाखाय जोंङो जेब्ला संख्रिया मोनहां मोनहां जायो गोदौखांनानै अब्ला जों संख्रि साख्रि सिखिनानै लानाया मोजां दा। बिनि उनावाय जोंङो संख्रि साखि थांङोब्ला जोंहा नांङाखैबा एसे देरदो आरो नांबायबाथ' दसेानो जाबाय। दा बिनि उनाव जोंङो दसे गोदोव होबावनानै जोंङो बे अनला ओंख्रिखौ जानो हायो आरो नोंथां। दा जोंहा बे अनला ओंख्रिखौ जेन'बा गोदोनिफ्रायनो जोंहा मोनसे फोथायनाय दंङ जे दानि दिनावथ' जोंहा बांसिन गेसावसो संनाय जायो नंङा होमबा गेसजोंसो दा जोंङो बे अनला ओंख्रिखौ अराव संङोब्ला जोंहा गोथावसिन जायो होननानै फोथायनाय दं आरो नोंथां औ। दा अनला ओंख्रि होननानै बुंङोब्लाथ' जोंहा दा जोंहा मा होनो जि आइटेकबो मोनो। नाय जाहैबाय नंङा होमबा नोंथां जों अनला ओंख्रिखौ बर'नि जोंहा जायटेक मोननाय जाबाय। आरो दा बेबायदिनो जोंङो अनला ओंख्रिखौ जानो हायो आरोना नोंथां। दा नोंथाङाबो जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? हागोन ना?
औ नों
औ बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायनानै होलां
औ औ नोंथां ओ बर'फोरनि नोंथाङा जेरै दोरोङारि ओंख्रिनि ओंख्रि अनला ओंख्रिखौ फोर फोरमायबाय थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनाव गोबां दोरोङारि ओंख्रिफोरजो दङ बेफोरखौ नाथाय गुबुन हारिफोरा जाया
औ नों
दा आरो' जोंनि बर'
औ औ
आमफ्राय बेफोरनि गेजेर जेराव नोंथांनि मोनसे मोनसे मोजां आरो गो जोबोद थावनाय दैैज्लां बोथोराव मोनजानाय बेनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनो सानदों ओ बे ओंनि मुङानो जादों थास' बिबारजों अमा बेदर नोंथां नोंथाङा जाफेरबाय जानो हागौ थास' बिबार आरो जों अमा बेदरखौ औ नङा होमबा नोंथां! औ जोबोद गोथाव जायो बेयो ओ बे बे थास बिबारखौ रावबो गुबुन हारिफोरा जेरै असमिया हारि आरो गुबुन बायदि बायदि हारिफोरा बे ओंख्रिखौ जाया आरो नोंथां बेखौ खालि जोंनि बर' सुबुंफोराल' जायो थास'नि बिबारखौ बेखौ थास' बिबारनि ओ बिबारखौ ओ जोंनि ओनसोलाव थानाय सोरबा बारि सोरबा हाग्रा बंग्रा थानाय ओ रजब गारना थानाय बे बेफोरबायदि थास' बिफांनिफ्राय जेब्ला दैज्लां बोथोराव जायो अब्ला बै समाव गोबां थास' बिफांफोर रज'यो बे रज'नायाव जेब्ला मा होनो ओ आसार आसार मांखोआव एबा आसार दानाव बियो जोबोद बारो आरो थास' बिखाङा बि बिबार बे समाव जोंनि बर'फोरा खाबथिं खाबथिं बेखौ लानानै जायो आरो खायफान ओनसोलाव मोननि मोननो नागिरा मोननि जाउनाव बिथांमोनहा बायनानैबाबो जायो आरो नोंथां बेखौ ओ बे थास'बिबारखौ थोस्लाब लाया आरो नोंथां। गोबां सुबुंफोरानो बायना जायो
औ औ
थिग बेबायदिनो जोंबो ओ दिनै ओ माहोनो थास' बिबारखौ लाना फैना जादों आरो नोंथां जोंबो हाग्रानिफ्राय लाना फैनानै आंबो दिनिसो संदों बेखायनो आं नोंथांनो आं फोरमायनो सानदों आरो ओ बे थास' बिबारा ओ गिबियाव थासैफोरखौ जों हाग्रानिफ्राय नायगिरनानै खानना लाना फैनांगोन नोंथां। बेनिफ्राय जों बेखौ मादो जागोन बेखौ जोङो सायख'नांगोन सायख'ग्रो नोंथां जेरै जों अमाजों जायोबा अमाजों बयलारजों जायोबा बयलारजों नाजों जायोबा नायजों आरो जायखि जाया बेदरजों नाजों जाया मानो बियो जोबोद गोथाव जायो नोंथां ओ थास' बिबार आरो नोंथां बेखौ जेब्ला जोङो जागोन जोङो दै अमा बेदर ला फैबाय अमा बेदरखौ जों गिबियाव सुबाय सुनानै जोङो बेखौ एवनो थाखाय रेडि खालामनानै दोनखाबाय नोंथां बेनिफ्राय जों मा थास' बिफांखौ मा होनो ओ बिबारखौ जोङो सायनांगोन थां थास'बिबार जोङो ओ देन्था खिनाखो हासय'ना गारबाय ओमफाय जोङो फिसा बोफ्लेयलांबाय नोंथां बोफ्लेखांनायनि उनाव जों बेखौ सुबाय सुनानै जों लाबाय। लानानै जोङो गिबियावनो अमा बेदर जोङो एवग्रोगोन। अमा बेदरखौ जों एवग्रोनो थाखाय गिबियाव जोङो मा होनो, ओ गिबियाव जोङो पियास बानलु जों हाना लाबाय उनाव सामब्राम बानलु खौथ' ओ बे आरो माबाखौ मा होनो रुखुनखौ जों दिगोरना लाबाय गिबियाव लेया लाखांनायनि उनाव जों सामबामखौ हाबाय हाखांनानै जोङो साराया दुंबा थाव होबाय थाव होनानै जों बेहाय सेरनांगोन आरो। थां अमाखौ ओ पियास होननानै सेरोबा जों गिबियावनो अमा बेदर दसे सम एवफ्रामबाय। मोजां जाजासिम एवबाय आरो फ्राम फ्राम जाजासै बेनिफ्राय जोङो मा खालामगोन नोंथां बे अमाखौ ओ एवफ्रामनाया जाखांनायनि उनाव बेखौ हायखांना दोननांगोन नोंथां हायख हायखांना दोननानै जोङो ओ बे थास' बिबारखौ जों बे सारायावनो होनांगोन नोंथां। होनानै जोङो बेखौ दसे सम ओ मा होनो थास'नि दैया रानजासे जों एवबाय एवखांनानै जोङो बेखौ जे थास'वा ओ बिबारा मानो नालाय नोंथाङा माननायनि
मानगानो थाखाय सोरबा
होनो मैथा होयो सोरबा थाइगिर होयो नोंथां ओमफ्राय आरो मा जों बेफोर गैयाबा जोङो खारदै जों एसे होनांगोन नोंथां होनबानिया मा जोङो मान गागोन नोंथां खारदै एसे होबाय होनानै जोङो दसे एवबा एवबा जोङो सा थास'आ गावनो गाव गुब्रुजोबबाय बे गुब्रुखांबा रान दैया अब्ला जों अब्ला दै दै गुदुं फुदुंना लादों आरोना बेखौ जोङो एबा दै गुदुंखो जों आगोलावनो फुदुं लानांगोन नोंथां बेखौ जोङो होबाय होनानै जों दसे सम गोदौ होबाय होखांनै जोङो सागंजों सानांगोन नोंथां हबासो माइ बेयो गुब्रुजोबगोन। लाव लावा खथा जागोन आरो नोंथां बेनिखायनो ओ जेब्ला जों सागं साखाङो साखांनानै ओ गोदौबाय दसे गोदौनायनि उनाव जोङो बै अमा बेदर हायखांना दोननायखौ होनांगोन नोंथां। बेखौ होनानै जोङो दसे सम गोबाव गोदौ होना जाहाथे मा अ अ अमा बेदरजों बै थास'नि ओंख्रिजों गोरोबलायो जाहाथे मा होनो समानै गोरोबलायनानै जेरै अमानि गोदैया थास'नि बिदैयाव नांबाय बे थास'नि बिदैयाव ओ मा होनो थास'नि बिदैयाव अमानि बेदराव हाबनांगोन आरो नोंथां हो होमबासो मा बे मोदोमफ्रु जागोन बेबायदिनो ओ जेब्ला दसे सम ओ नैजि थामजि मिनिटसो
जोंना जानो हानाय महराव फैयो आरो नोंथां औ औ बेहाय मा होनो
संख्रि नायनांगोन नोंथां संख्रैया बेसे नांदों नाङाखै खै बेखौ जों नागिरखांनायनि उनाव जों बेखौ गोरोबलायबा ओंख्रिजों संफिन दा अब्ला जोङो बेखौ खांनानै जायो नोंथां। बेबायदिनो जोङो थास' बेखौ संनानै जानो हायो नोंथां।
औ औ औ
नोंथां जोंहाथ' समाबो जाना फैबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ नोंथां औ नोंथांजों आङो दोरोङारि बर'फोरनि ओंख्रि सोमोन्दै रायलायना मोनना जोबोद गोजोनदों नोंथां औ दे होनबा नोंथां।